अ औ जाबाय आदा
औ मा खालामदों आदाया?
नै दंथ'यो नोंथां होम गेजेरावनो
जाखांबायबा
औ जाखांबाय नोंथा
औ जों दा जानाय लोंनायनि सायाव एसे रायलायनो नामा? दा आदाया मा ओंख्रि जाखो दा?
नै फंबाय ओ मा होनो बेखौ उम आलुजों आलुजों ओ अन्थाइ दाजाब एवनाय बिनिफाय ओ दालि जहलजों आरो ओ इनो दालि जहल गोजाया होना बुंजायो फंबाय
अ अ
उम बेनिफाय
औ
नोंथाङालाय नोंथाङालाय मादो जाखो?
आङो आलु ओमफ्राय गाजर ओमफ्राय लेस्राजों लेस्राजों
अ सबाय बिमा आदसा आदसा आदसा उम फंबाय लेस्राखौ सबाय बिमा बुङो नोंथां
अ सबाय सबाय बिमा बुङो नामा उम ए आं दिनैसो माने मिथिदो आरो
औ औ नंगौ नामा नोंथां।
गोदान सोदोब मोनफेरबाय दिनै आदाया दा बे जानाय लोंनायाव आदानि फेबरेट जानाय मैगङा बबे?
ओम थां मा बुंनो ओ साबसिनाव अमाजों नारजि जों साबसिन मोजां मोनो आरो जानानै औ
उम आदाया बे नारजिजों अमा जों मा संफेरबाय नामा मालाबाफोर?
औ संफेरबाय।
औ मारै सङो बे बेखौ आङो खोन्थानो हागोन आं माने संफेराखै मिथिफेराखै आरो जाफेराखैबो आरो
अ नारजिजों अमाजों ओ ओरै बायदि सङो। गिबियावनो जोङो ओ नारजि खौ खालामनो थाखाय ओ फाथो फाथोखौ जोङो फाथोनि बिलाइखौ जोङो खानानै फोरानाय जायो उम बेनि उनाव ओ फोररा खांनानै ओ बेखौ जोङो ओ लाना फैयो लाना फैनानै दैयाव सोमा दोनो आरो दैयाव सोमना दोन्नानै रिस से घन्टा एबा थामजि मिनिट जेरै सोमना दोननाय जायो आरो बेनि उनाव बेखौ जोंयो एसे नाग्लि नाग्लि सुनाय जायो आरो जाहाथे बिनि गोखाया खारनाय बायदि ओरैनो फाथोआ फाथोआ गोखाखा नालाय बिनि थाखायनो जोङो ओ बेखौ नाग्लि नाग्लि सुनानै एसे गोखाखौ खारनाय बायदि खालामो आरो अ बिनि फाय बे बेखौ जोङो ओ एसे फिसा फिसा हानाबो लानाय जायो थाब गेब्लेनाय बायदि औ बे औ फाय साराय गुदुङाव हो होनानै खारदै एसे होनानै जोङो रुबाय रुनाय जायो आरो जाहाथे खारदै जों मानो होनाय जायो जाहाथे बिबो थै एबा नारजि गोराना ओ थाबैनो गेब्लेनायनाय बायदि आरो एसे गुरै जानाय बायदि बेखौ होनाय जायो आरो औ बेनि फाय जोङो। अमाखौ गुबुन मोनसे ओ सारायाव। ओ मोजांङै एउ। फ्रामनानै बेयाव एसे। मस्ला माबा माबि। स्ला। हाइजें ओरै ओ। बिदि होनानै जोंङो। मोजां एवफ्रायना लानाय जायो आरो बेनिफ्राय। जेब्ला। ओ फाथोआ फाथो एबा नारजि गोराना उम मोजां रुयो अब्ला जोंङो। सागंजों एसे सानानै गेब्लेहोनाय जायो आरो। अ बेनि। थ्राय बेग। खौ ओ जेब्ला गेब्लेयो अब्ला जोंङो अमा एवफ्रामना लानायखौ एवफ्रामना लानायखौ होनानै। गोबाव गो-गोदौहोबाय थानाय। औ बिदिनो संनानै जायो जोबोर गो थाव जायो आरो मालाबा। थाङाबो एसे संनानै जाफेर
ओ नायगोन नायगोन र‌ा आंबो माबायदि जायो संनानै नायगोन ओ एसे माबा। माया मा होनो बे प्रसेसा एसे गोलाव जायो आरो। नाना औ जेहेथु बे
औ आरो बेसो औ औ आरो। आरो बेनिख्रुय साबसिन मोजां मोनबावो बेफोरबायदि। दिनार मोजां मोनबावो आरो माबाखौ मा होनो सामजों सबाय।
ओ आंबो मोनो बेखौ नोंथा आदा होन बेखौ बुहुद गोथाव मोनो। संनो सौ औ औ संनोसो रोंङा बाद गो
उम मोजां संनो रोंगो इजि आरो प्रसेसा इयो प्रसेस माने एसे गोलाव इजि इजिखौनो होनना बुंजायो । ओ दा जोङो औ औ औ संफेबाय गिबियाव जोङो साम'खौ फोद थाखारफोरनिफ्राय नागिरना लाब ग्रोबाय लाबनानै बेखौ जोङो हरसेसो हरसेफ्राम दैयाव जोङो सोमना दोननाय जायो औ औ ओमफ्राय सोमखांनानै जोङो बेनि बेखौ जोङो बेयाव माबा थायो नालाय दाख खोन थायो नालाय दाखोनखौ जोङो गरफा गर फाइ एरखनानै खिबुखौ जोङो दाननाय जायो सि थाजों आरो। अ सि सिखाजों दाननानै बेखौ बिनिफाय एसे ओ मा होनो बेखौ खादायाव लानानै जोङो जांखि जांखि एरै सुनाय जायो आरो जाहाथे बिनि मैलाफोरा खारनाय बायदि औ औ बेनिफ्राय जोङो खारखांनानै ओ बेख खौ ओमफाय उनाव जोङो गिबियावनो जोङो सबायखौ रुना लाग्रोनाय जायो आरो। खारदै एसे होननानै जाहाथे सबया थाबनो ओ गेब्लेनाय बायदि बा गुरै जानाय बायदि । ओ। बेनि उनाव ओ साम' खौ जोंनो ओ। खोनादोंना? अ ओमफाय जोङो साम'खौ औ। सामु खौ ओ साम'खौबो जोङो थिग बेबायदिनो जोङो एवफ्रामना लानाय जायो आरो उम सारायाव थाव औ औ औ एवफ्रामनांगौ थाव एसे होबाय ओरै फोरबो होजायो सामब्राम बिदि सामब्राम गोजा सामब्राम गुफुर बानलु देनानै एसे होनानै मोजां एव फ्रामना लानाय जायो आरो अ खारदैबो एसे होयो बेहायबो जाहाथे साम'आव थानाय दैया थाबनो ओंखारो थाबनो मोनो बेनि थाख खाय उम मोजां एव फ्राम लायो आरो बेनिफ्राय ओ बे एवफ्राखांनायनि उनाव जोङो जेब्ला ओ सबायखौ रु सबाय रुनाय खौ जोङो गुरै जानायखौ साम' होनानै दसे सम गुबुहोनाय जायो आरो गोदौ होनाय जायो उम गोदौ ओ उम बिदिनो गोथाव जायो आरो
औ औ आ आदाया होनबा बुहुद रोंगो आरो ना होनोमबा संनाय खावनायनि बागाव आदानिफ्राय आंबो एसे औ आदानिफ्राय आंबो एसे सोलोंनांसि सिगोन आरो
औ औ औ आरो साम'खौ जोङो फ्रायबो एवना जा नो हायो आरो एरख'नानैसो औ औ स्रायबो उम सा औ माने बेखौ जोङो रु रु दाखोनफोरखौ एरख'नानै रुनानै ओ फिन एबा बिस जि जों एरख'नानै बेखौ एवना जायो एवनानै जानाय जायो आरो फ्राय
औ जो औ बहुद माने गोथाव मोनो आरोना बिदि जानानै। उम। आदाया अनला खारै आरो अनला खारैजों दाउजों गोथाव मोनगोनना मोना? आं माने बुहुत मोजां मोनो आरो
औ आ औ औ। आं बेखौ संफेरनो मोनाखै फाग्रा खिन्थु मोनजाबाय आरो गुबुन संनायखौ नबा नों थां थाङा आंनो माबायदि सङो एसे फोरमायनो हागोन नामा?
ओ अनला खारैजों दाउखौ संनाया एफा गोरा नङा आरो एसे इजियानो। फार्स्टआवनो जों माइरंखौ देनानै अन गुन्दै बानायनानै लाग्रोबाय।
औ नंगौ नामा?
औ ओमफ्राय जों फार्स्टआवनो बे सारायाव दै लाग्रोबाय दै लानानै जों दैखौ फुदुं होबाय थाबाय एसे
ओमफ्राय गुबुन फारसेथिं बेदरखौ एवफ्रामग्रोबाय थाबाय आरोना
औ औ।
बिदिनो ओ मस्ला मस्लि होनानै हाइजें उनु होनानै बेद ओ बेेदर बुदु लाब दै एवफ्रामबाय बेनि उनाव दै बे फारसेथिं दै गोदौबाय थानायाव बनखौहाय सारफावना होयो लासै लासै बेनि उनाव औ बेनि उनाव बाय खारैखौ होबाय आरो।
औ नंगौ नामा?
औ बेनि उनाव एसे मोनहो एसे दोनहाबनानै उनाव बे-बे मोननाय बेदरखौहाय बे
औ नंगौ नामा?
दैयाव होबाय आरो। ओमफ्राय आरो बिदिनो दोन दसे दोननानै बिनि उनाव बोखांनाय जायो आरो।
औ बिदिसो सङो होमबा ना?
औ माने बिदि आरो ना माने आंबो इमान गोथाव संनो रोङा आर एसे एनैल' रोंगौ आरो बाद दा सोलोंनाय जायाखै
औ संबाय थानाय जाया नालाय जों ना बेनिखाय ओरैनो नोंथाङा ओ मा मा ओंख्रिखौ जानानै मोजां मोनो?
आं दा साबसिन अनला खारैजों दाउ बेनो आंनि बेस्ट अपसनाव दोङो बिनि उनाव आर रो साम'जों ओमफ्राय बे साम'जों जिखुनु संबानो गोथाव मोनो आर ना ओ सामु' ओमफ्राय बेफोर बेखौनो मोजां मोनो दा होमबा आदा जोंना समाबो जानो हमबाय
औ
उम दा आङो आदाखौ उनफोराव आरो लोगो मोनबावगोन होननानै बेफोरबायसा मोजां मोन
औ औ औ औ दे नोंथांखौबो आं आसा खालामो उनाव फिन लोगो मोनबावगोनखौ औ दे होमबा औ दे बे गोजान थाबाय